हेल'
औ नोंथां खोनादों ना नोंथांआ
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा मा खालामनानै दङ दायो नोंथां
नोंथां नै आङो दायो ओरैनो जिरायनासो दंगासिनो। दायो माने जेबो खामानि गैथ'वआ आरो ओंखायनो जिरायनानै दं
अ ओंखाम थोमखामफोर जाखांबायनामा नोंथां
ओ जाखांबाय नोंथां जाखांबाय ओ मानोना अ फुङावनो जाखायो नालाय माने दा जानाय गैला आरो जोङो फुङावनो सानजौफुनिबो जाखाबाय ओमफ्राय हरावसो जानोसै आरो
अब्ला जों दसेखिनि सम रायज्लायनो हागोन नङा होमबा नोंथां दाथ' ओरैनो दङब्ला अब्ला जोङो मोनसे टपिक लानानै दसेखिनि दसे सम रायज्लायनोसैना नोंथां
औ जायो
अब्ला जों मानसिनि जिहेथु मा होनो जोङो दावबायनायनि फारसेनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ जायो नोंथां
दावबायनाय बेरायनाय नङा होमबा?
औ
जिहेतु आंथ' सानो माने जे दावबायनाया माने मानसिनि थाखाय मोनसे माने गोनांथि बा नांगौ मोनसे माबा आरो जिथु मानसिया दावबायनांगौ सानो आरो आंनि साननाय मथे। जिहेथु माखासे मानसिफोरनाव टेनसन थायो माखासे ओ न'खरनि टेनसन बा पार्सनेल टेनसन माने गोबां माने मानसि या उन्दैनिफ्राय लानानै उन्दै समफ्रावथ' माने टेनसन थाया देया जेसेबां देरबोयो एसेबां टेनसनफ्रा बारायबोयो नङा हो बा माखासे रेसपनसिबिलिटिबो फैयो ओ माबानि ओ मानसिनि आखाइयावहाय देरबोनायनिफ्राय नङा होमबा। जिहेथु माखासे समावहाय जों मालाबा टेनसन थायो बा माखासे टेनसननि थाखाय जों मालाबा खामानिफोरखौ मावनो हाद'वा-हाद'वा जायो नङा होमबा।
नंगौ-नंगौ।
माखासे जोंना माने अब्ला जों मा खालामो बेरायोब्ला जोंना माने जेरै जों मबाइलफोरखौ ओ मा होनो रेजिस्टार मारियो बा ओ क्लिन खालामो बेफोरबायदि माने जोंनाबो माइन्दखौ बेफोरबायदि बेरायोबा आं सानो जे माने जोंङो माइन्डना एसे ओ मा होनो रिफ्रेस जायो आरो बेफोरबायदिखौ आं सानो आरो। नङा होमबा। जिहेथु बेबादिनो माने मानसिनि थाखाय बेरायनाया मोनसे ओ गोनांथि बा नांगौ बा जोङो बेरायनायनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो जे माने ओ गुबुन जायगायाव माबादि नुथाय ओ माखासे मिथिंगानि नुथाय बा माखासे जायगाफोरनि नुथाय बा मा होनो बेलेगफोरनि कालसार जे थु गाननाय जोमनाय बेलेगफोरनि जानाय थानाय बा बेलेगफोरनि आखुथायाइ बा बेलेगफोरनि माने मा होनो बेखौ खामानि मावनाय ओ फालांगियारि माबा बा बेलेग जायगायावहाय माबादि सोलिनाय बेफोरखौहाय जों माने बेरायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनो नङा होमबा। जिहेथु आथिखालाव जों मबाइलजोंबो नुयो फन मबाइलफ्राव मोनयो बा लेखाफोरजों जों फरायनानै नुयो अब्लाबो आं सानो जे माने बेफोरबायदि नुनायनिफ्राय गावनो खुब थांनानै ओ गावनि मेगनजों नुनाया साबसिन नङा होमबा नङा।
नंगौ-नंगौ।
गावनो हारसिं थांनानै नायनाया साबसिन आरो बेबायदिनो माने माखा से बेेरायनायनि ओ बिदिनो गोजानाव थाङाखैब्लाबो खाथि खालानि बेरायनाय फोरनिखौनो लानानै आं एसे ओ आंनि गोसोआ माबादि सन्थुस्थ' जादों बा माबादि मोनदों बेखौनो एसे खोन्थानोसै आं नङा होमबा नोंथां।
औ-औ
बेबायदिनो माने जेनेबा मोनसे दाबसे जायगायावल' थाबाय थायोबाथ' जोंनि जायगानि बा जों बोरै सोलियो जोंथ' नुबाय थाखानाय उन्दैनिफ्रायनो नङा होमबा।
नंगौ।
दा बेबायदिनो माने बेलेगाव मोनसे जायगाफ्रावहाय थांनानै नायोब्ला जों नुनो मोनो जे माने माखासे माने बेलेग जायगाफ्रावहाय बोरै सोलिदों बा बेलेग जायगानि मानसिफोरा माबादि थायो। माबादि जायो मा मा खामानि मावो आबादफोरखौ' बोरै मावो। माने जायगा लायै जायगा माखासेफोरनि आबाद मावनाय फ्राबो एसे आलदा आलादा आलादा जायो नङा होमबा? ओरैनो नोंथाङा ओ माखासे मा मा जायगाफ्राव ओरैनो बेरायफेर खो ओरै मोनैसो खोनथानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नां ओ बेरायनाय होनोब्ला जोंनि माने सुबुं जिउआव बेरायनाया जोबोद गोनां नोंथां मानोना जोङो बेरायनायनि गेजेरजों बायदि मुवा ओ नुफेरै मुवा बेसादफोरखौबो जों नुनो मोनो। लोगोसे माखासे मिथियै ओ खोथा बाथ्राफोरखौबो जोङो सोलोंनो हायो जेरै रा मा रावफोर खौबो जों गुबुननि रावफोरखौबो सोलोंनानै लानो हायो बे दावबायनायनि गेजेरजोंनो।
थिग बेबायदिनो जोङो गोबां समाव ओ आलदा आलदा थांखियै जोङो दावबायनोबो दावबायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ सोरबाया सोलोंथायारि दि ओ था-थांखिजों जेरै सोरबाया ओ बिजिरसंनायनि थाखाय ओ माखासे ओ नांगौ जानाय ओ बिनि खारिथिफोरखौ बुथुमनो थाखाय बिसोरो ओ बै गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायहैयो। बा ओनसोलफोराव दावबायहैयो बेबायदि दावबायो। आरो माखासेया रंजानो थाखाय दावबाय हैयो। जेरै गावनि ओ जाय रंजानो थाखाय बा ओ जायगाफोर नायहैनो थाखाय बि दावबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो माखासेफ्रा आरो फालांगियारि निया ओ थांखिजों दावबायो। बेबायदिनो जोङो माखासे रोखोमै नुनो मोनो। ओमफाय ओ बे ओ दावबायनायाव आं दावबायदों ओ एसे जोंनिनो जेरै आसामनिनो सिङाव थानाय माखासे जिल्लाफोराव बा गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बेबायदियाव दावबायदों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि आसाम हादोरनिनो ओ ओ भारत हादरनिनो सिङाव थानाय आसाम रायजोनि खाथि खाथि खालानि रायजोफोर जेरै उम सिल' मेघालय
औ।
ओरैजाय अरुणाचल वेस्ट बेंगल सिक्किम आरो ओ जोङो जोंनि खाथियावनो थानाय ओ हादर भुटान बेफोराव दावबायदों आरो नोंथां दावबायनानै ओ गोबां बे अरुणाचल आरो जोङो मेघालयआव थाङोब्ला मोननैयावबो जोङो एसे सेम बिनि मा नुथायखौ जोङो नुनो मोनो बा बे सेम एसे सेम बा गोरोबलायनाय जोङो गोजोननायखौ जोङो मोननो थाङो आरो मानोना जोङो मेघालआव थाङोब्ला हाजो बो बो आरो बैयाव बोथोराबो बिसोरना गुसु जायो ओमफ्राय हाजो बेनिफ्राय बिराद मोजां दैमा दैसा जेरै दै बाज्रुमफोर दङ। बा हाजो हालासे सानिफ्राय दै बोहैनाय बा लामाफोरा बेबायदिनो गोजौ हाजोंजों दावखोलांनाय बैफोराव थांनानै बा बैफोर दै बाजुफोरखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो गोसोआ एखदम थिग बेबायदिनो जोङो अरुणचलनि खोथाखौ बुङोब्ला अरुणाचल प्रदेशावबो बेबायदिनो हाजोसिन बिसनियाबो जायगाया हाजो आरो बोथोरा माने सान बिसोरनि बोथोरा माने अरायसम थान्दा थाबाय थायो गोजां गोलोम बिदि गैया बिसोरनाव माने गुसुआनो खाबाय थायो। थिग बे रोखोमै माने बेयाव अरुणचल थाङोबा जोङो माखासे बिदिबायदिनो दैमा दै बाजुं बा दै बोहैनाय लोगोसे बेबायदिनो माखासे खना खनना जायगाफोरखौ नायनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो आरो अ माखासे जायगाफोराव थांनानै आरो जोङो जेरै बरफ जाय जायगायाव बरफ गोयो आरो जोङो बे अरुणाचलाव थाङोब्ला मा जायो जोङो जोमैजों समान गोजौ गाखोहैनांगौ जायोबा जों मैनि गोजौआव गोजौसिनावसो जोङो मोनहैबावो माने जोङो जुदि थाङोब्ला बेयाव बेरायोबा टिफिनियाव गाखोयोब्ला बेबायदि आरो नोंथां
नंगौ
बिनिनो आरो जों आसाम रायजोनिनो माखासे बे जु जु जायखौ जुनारसालि होनो बैफोरावबो दावबायदों बे जुनारसालियाव दावबायब्ला आरो गोबां मोजां मोनोलाय मोनो माने माखासे जोङो नुयै नुफेरो खाथियाव फेरै जुनारफोरखौ जों बैयाव नुनो मोनो दाउफोरखौ जेरै जोंथ' सरासनस्रा जोङो मोसा ओ ल-लख्रा एबा जोङो गान्दा जेब्रा उम बेफोरबायदि मै बेफोरबायदिखौ जोङो मा ओ खाथियाव जोङो मोगथङाव जोङो नुनो मोना जेनेबा जोङो बैयाव जुदि बे बेरायहैयोब्ला बा बे जुआव जोङो नायदिंहैयोब्ला
औ
माखासे जोङो जुनारफोरखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय दाउफोर बा जि गोबां रोखोमनि जिबौफोर खौबो जों बेयाव नुनो मोनो
औ
बेबायदि जोङो माने नुनो मोनो आरो बेरायनांगौ बेफोरावबो थांनांगौ नायनांगौ बबे जिबआ माबायदि जायो बबे जुनारा माबायदि जायो बेफोरखौ मिथिना मोनो आरो आरो हायोब्ला जोङो बैफ्राव उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ लांनानै बेरायहोनाया मोजां आरो जोबोद माने बिसोरबो बिराद गोजोननाय मोनो जिब जुनारखौ नायनानै बा बिसोरोबो मोनसे बेनि सायाव बा गियान एबा मिथिनानै मोनगोन आरो बे जुनारफ्रा माबायदि जायो माबायदि थायो माबायदि थाबायो बेबायदि आरो नोंथां नोंथाङा बि बेरायफेरबाय नामा नोंथां
बिदि बेरायनायाथ' नैबे फिसा फिसौ ओरैनोफोरबायदि बेरायबाय माखासे जेनेबा माने जों सरासनस्राबा सादारन ओरैनो नुफेरै जुनारफोरखौ नुयो मोजां बेफोरबायदि जुफ्राव बेरायोबा दा मानो थाखाय होनोबा जों माखासे बुस्थुफोरखौ आथिखालाव नुनो थांलिया नङा होमबा?
औ
माखासे जेरै ओ मा होनो जोंना बेखौ ओ माखासे मोख्रा ओ जाथिनि मोख्राफोरखौबो जोङो ओरैनो मेगनजों नुनो थांलिया नङा होमबा? मा होनो गल्डेन लेंगुफोरखौथ' जुफ्राव नङाबा बेफोरबायदि माने माबाफोरजों ओरैनो साधारन सरासनस्रा नुनाया गोबां माने माबासै आरो जेहेथु माने जेराव सेफ सेफ मा मा दङ माने जेरावहा माने रावबो हाबलाबायनो हायै बा रावबो जेबो खालामै जायगाफ्रावसो माने नुनो थांसै आरो बेफोरबायदि माबाफोरखौहाय जिब जुनारफोरखौहाय मानो थाखाय होनोब्ला जोंना माने माखासे जायगाफोरावहाय सरासनस्रा सिगांनि समफ्राव ओंखारोबाबो बा सिगांनि समफ्रावथ' जोंना बारि बागानफ्रावबो माखासे मुफुर ओ मा होनो सिंहफ्रा फैलाबायोमोन नङा होमबा? जोंनि सिगां गोदो माने हाग्रा गुदु समावहाय दाथ' माने गोमालांजोबबाय‌। बा हाग्राफ्राबो गैला बेखायनो जों माने जुफ्राव थांनानै बेफोरबायदिखौ माने नायनो लुबैयो बा नायनांगौ आरो बेफोरखौहाय जोङो‌। नङाब्लाथ' जों बबे बबेनिफ्राय नुबावनो नङा होमबा?
नोंगौ नोंगौ।
बेफोर जुफ्राव नुवाबाथ' जों नुनाय नुनो थांलिया। अब्ला होमबा जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां। जेतु नोंथां जों ओं जों बेयावनो दोनथ'नोसैना
औ नोंथां जागोन दे।